हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ आं नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ आं बर'फोरनि खामनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों।
खाम औ औ खाम। खामा बर'फोरनि बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरनि गेजेराव आबाना दा फायदिया फायदियानि मोनसे बिगुरजों थुमनानै आखाय एबा गनजों बुनानै गोसार होनाय दामग्रा देग्रायानो आबा नादा फाय दिया नंगौना नोंथां।
गेदेर दंफां थुख्राखौ फलंना लाना जुनारनि बिगुरजों थुमना जा दामनाय देनाय आगजु खालामनाय जायो बेखौनो खाम बुंनाय जायो नंगौना नोंथां। औ बर'फोरनि दामनाय देनायनि मादाव खामानो बयनिख्रुइबो देरसिन। गोदो गोदाय बर'फोरा खामखौ गावबागाव दाननानै लायो मोन नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय नाथाय दानिया गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो दानहोनाय नुनो मोनो। आथिखालाव बिजिरनाय आरो सावरायनायनि आंखालाव खामफोरा मोनजा रोङै बायदि फिसानिख्रुइ फिसा जालांनो हमदों खोनादोंना नोंथां?
खोनादों थां
औ खामखौ गुबैयै गथा दंफांजों बानायो। गेजेरजों दन्द्रा खुरनाय फारसेथिं फिसा आरो फारसेथिं एसे देरसिन जायो। फारनैबो मोखांखौ बोरमा एबा मैनि बिगुरजों थुमनाय जायो। नंगौना नोंथां औ औ औ बर'नि खामनि महरा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो गुबैयै खामा गथा दंफांजों बानायनाय सरासनस्रायै खामनि गोलावआ नैनिफ्राय अवान बाय टु फुटनिफ्राय थ्रि फुटसिम थायो
औ
गिदिर बेंकना गुदुंथिंजाय ब्रैजि इन्सिनिफ्राय ब्रैजिबा इ नसिसिम आरो फिसा मोखांथिं थामजिबा इन्सिनिफ्राय ब्रैजि इन्सिसिम थायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ बाहायनाय बायदियै खामनि फिसा बाहागोखौ आगदाथिं आरो गिदिरखौ आ आगसिथिं लानानै दामो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ गाहायै बर' खेराइनि खामनि सोदोबा मोनबा जेरै प्रिउगम पि दादौ बे मोनबानि अनगायैबो आरोबाव जों खामखौ बुना एबा दामना नायोब्ला नुनो मोनोदि खामखौ सोगाबनायनि गेजेरजों माखासे सोमजिखां सोदोब एबा रिंसार मोननो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै औ औ जेनेबा सिगाङाव बुंबोनाय बायदि नोम आरो फिद बे मोननैनि गेजेराव सोमजिखांनाय मोनथामनि सोदोबा जाबाय मोन आरोबाव दा आरो दौ बे मोननैनि गेजेराव आखाइ फोनांनायनि बेलायै नायना मोननै सोदोब गाबनाय एबा बिनाय मोननो हायो जेरै था आरो दाब खामखौ गाहायै जोङो गथा दंफांजों बानायनायखौ नुनो मोनो ओ बेखौ गेजेरजों दन्द्रा खुरनानै फारसेथिं फिसा आरो फारसे थिं गिदिर बानायनाय जायो बर'नि खामनि म हर आ गुबन गुबुन जाय गुबुन गुबुन महनि जायो माने गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन महरै खामखौ दानानै लायो दाननानै खायसे गिदिर दानो खायसे फिसा दानो आरो अ खामखौ गुबैयै जेनेबा मान्दार खान्थाल गाम्बारि थाइजौ बायदि बायदि दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो
औ
औ बेवहाय फुन्दिया मान्दा दंफांनिफ्राय द दानजानायखाय खामनि गुबुन मोनसे मुङा मादाल जादों माने खामखौ मादाल होननानैबो मिथिनाय जायो अ एबायदिनो औ खामा माखासे बाहागो थायो जेरै आगसि आगदा बेबायदिनो मोसा खाम मोखां मोसौ बिगुर खाम बाननाय दिरुं खाम गुदुं खाम बोनाय दिरुं खामखि मोसौ बिगुर खामखि आथायनाय खान्थि खामखला जेरै बे खामनि बाहागो मोसा मो फिसा होनोब्ला जेरै खामनि ओजों आरो हजों थानाय मोखां फारनैनि दंफां खुगा आरो खाम मोखांनि बिगुरखौ नारथाबना गोरा खालामना लाखिनाय दंफां खुगानि सोरगिदिं थानाय गु बिगुरखौनो मोसा बुंनाय जायो खोनाबायना नोंथां औ खाम मोखां होनोबा जेरै खामाव औ खामाव गुबुन गुबुन आयदायाव बाहायनाय बिगुरफोरनि मादाव खाम मोखां फारनैयाव थुमनाय बिगुरानो बयनिख्रुइबो गुवारसिन बे जाथोसे बिगुरखौ खाम मोखां खाम मोखां मोननैखौ खोथेना थामहिनबा होथेनो थाखाय बाहायो बेखौनो खाम मोखां बुंनाय जायो खामो मोखाङाव बाहायनाय बिगुरा आगसिथिंजाय मै फान्थि एबा फान्थि बोरमानि जायो आरो आगदाथिंजाय मै फान्था एबा फान्था बोरमा बिगुरखौ बाहायनाय जायो बिदिनो औ मो मोसा हेबनाय खाम दिरुं होनोब्लाथाय जेनेबा मोसा बिगुरखौ जा दिरुंजों खामाव हेबनाय जायो बेखौनो मोसा हेबनाय खाम दिरुं बुंनाय जायो बेखौ मोसौ बिगुरनि खालामनाय जायो मैसो बिगुरनि औ बेबायदिनो खामबोनाय खामबोनाय दिरुं होनोब्ला खामो मोखां फारनिखौ ओरि ओ मोखां हरी मोखां दिरुंजों बोथाबनानै म बोननानै गोरायै खानाय जायो बेखौ खाम दिरुं बुंनाय जायो
औ
खोनाबायना नोंथां औ नोंथाङा आरो खामनि बागै मोजाङै मिथिगौ नामा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां
औ दे नोंथां
गुबैयै खामा गथा दंफांजों बानायनाय बेखौ गेजेरजों दनन्द्रा खुरनाय जायो ओमफ्राय फारसेथिं फिसा फारसेथिं गिदिर बे फारनैबो मो खांखौ बोरमा एबा मैनि बिगुरजों थुननाय जायो
औ औ
खामा जाहैबाय जोंनि रोखोमसे दोरोङारि दामग्रा आगजु गोदो गोदाय खामखौ बर'फोरा गाव गावनो बानायनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव गुबुनखौसो बानायनाय नुयो बांसिन
औ औ
गुबैयै खामखौ मान्दार खान्थाल गाम्बारि थाइजौ बायदि दंफांनि बानायनाय जायो ओ बे खाम खामा खामनि फिसा बाहागोखौ आगदाथिं आरो गिदिरखौ आगखिथिं ला नानै दामो
औ औ औ नोंथां खोनादों औ
ओह खाम खामनि बाहागोखौ गासैैयै मोनगु बाहागोआव राननाय जादों जेरै दंफां एबा बिथ' मैदान एबा फाथाल हिन्जाव एबा रुगुं हेबखन एबा जिनजिरि मोसा एबा दवान फुरि एबा खोमा हरग्रा एबा दुरुं खामखि एबा दाखोन
औ
खामखौ बे मोनगु बाहागोआव रान्नाय जादों ओम खाम खामगु खेराइयाव गुबुन गुबुन रोखोम दामो माने खाम खाम दामनाया खेराइयाव मोन बा रोखोमनि सोदोब मोननाय जायो जेरै प्रिउ गोम फो दा दौ
औ औ
ओम बे गोम सोदोबखौ मोननो थाखाय खामनि गिदिर मोखांगौ फारसेयाव गेजेर बाहागो आव बुहरबा बे गोम सोदोबखौ मोननो हायो मोन ओमफ्राय बे मोन सोदोबखौ मोननो थाङोब्ला खामखियाव आसिजों नांगौ नाथाय मोन सोदोबा हारसिङैनो रिंनो रोङा
औ
प्रिउगोम आरो दौसो दोबलिंनाय उनाव सोमनो हायो
औ औ
फोद सोदोबखौ खामखिनि गेजेर बाहागोआव थुथाब हरब्लानो मोननो हायो
औ औ
बे दौ सोदोबखौ मोननो थाखाय खामनि फिसा मो खां गेजेर बाहागोआव बुब्लानो दौ सोदोबखौ मोननो हायो
औ
ओम दानिया दा बे दा बे सोदोबखौ बे सोदोबा रिंबाय थाया फिनजाबनि एसे बारनानै आसिखौ फोनांजाबना बुब्लानो दा सोदोबखौ मोननो हायो बिनिफ्राय था बे था फिन्जाब बाहागोआव आसिखौ फुवारै गोरा हमथानांगौ गिदिर मोखां फारसेखौ फाथाल बाहागोआव हमथानानै फिनजाबाव ब अब्लानो गाबनाय मोननो हायो
औ औ औ दे होमबा नोंथाङा दिनैनि जेनेबा खामनि सोमोन्दै जा बिबुंथि होबाय बेनि थाखाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जों दिनैनि खामनि सोमोन्दै सावरायनाय खौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन खोनाबायनाा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे नोंथां
ओ